औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम
औ औ ओ आं नों थांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों आङो दा दैज्लां बोथोरावथ' जों गोबां आबाद मावो नङा होनबा ओ आबादनि औ आब आबादनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोनना आंनो
औ नोंथां
औ औ जों थ' दा दैज्लां बोथोर नङा होमा नोंथां। ओ दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां सुबुङानो ओ दि जेन'बा माइनि आबाद मावो नङा होमबा औ औ ओ दा जोङो माइखौ बोरैहाय यो होनना बुङोब्ला जोङो माइ गायनो थाखाय जोंनो माइज्लि नांग्रोगोन नङा होनोमब नोंथां ओ जोङो औ जोङो बे माइस्लिखौ जोङो माइ बोराइनिफ्रायबो लाखिनाय जायो। आरो जेनेबा बाजारफोरनिफ्रायबो दखानफोरनिफ्राय बो जों लाब मोन्नाय जायो आरो बिदिनो बे माइज्लिखौ जोंओ ओ फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोंओ माबायाव फुख्रि बा बिदिनो नंगौ हराव जोङो सोमना दोननाय जायो आरो सप्तासे बा हरनै हर थामसो बिदिनो सोमना दोननानै जोङो ओ लाबोनानै बेखौ हायाव लखबना दोनो आरो गुदुं जानायनि थाखाय। जाहाथे बियो गाजा बेरो बेनि थाखाय जोङो बेखौ थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों जोङो खोबनानै दोनो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दुब्लियाव लांनानै जेनेबा हाखौ जोङो मोजाङै फोमोन खानानै जोङो बेखौ दुब्लियाव लांनानै फोहैनाय जायो आरो औ बेनि थाखाय जाहाथे बे खैथिया खौ मोसौ बोरमाफोरा जाया बिदिनो जोङो बेरा दुंना दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय मास मोनसे बा मास मोननै थानानै बे खोथिया जेब्ला रज जागोन गोजौ जागोन अब्लाहाय जोङो बेखौ फुनो हानाय जेब्ला जोङो फुनानै दुब्लिखौ मोजाङैनो हालएवनानै आलि सालि दाननांगौ आरो जोङो माइ गायनो बेनो थाखाय आलिखौ गोरलै खोनांगौ बिदिनो ओ जोङो मोजाङै फोमोननानै माइ गायनाय जायो आरो नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओनसोलाव माबोरैहाय माइ गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो थिग बेबायाददि बिदिनो नोंथाङा जा एसे सिगां नोंथाङा जा बायदि फोरमायलांदों थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलजोंबो बेबायदिनो गायनाय एबा गायनाय फुनाय सम खौ बेबायदिनो बारहोनाय जायो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनिथिंबो जोंनिथिबो दानि जुगावथ' बांसिनानो गोदोनि बायदि आवगाय मावनाय आवगाय आवगायसो मावनाय माइखौ दोनथुमनानै जा जों खोथिया महराव जेनेबा दोननाय बिदान बुङो जेरै बेखौ दोननाय जायोमोन दानि दिनावथ' जों दानि दिनावथ' होनोब्ला जों जेरै हासार दखान एबा बैग्निक आ दिहुननाय जेरै बेफोरो दोनथुमनाय बायदिसिना रोखोमनि बिदान ओंखारनाय जादों जों बेफोरदिखौ लाबनाय लाबनानै जों एबा बिदान लाबोनानै जेनबा जों जेरै बिदान दोनो एबा जोङो जेरै खोथिया फोनो खोथियाबो बुंनाय जायो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जेरै जोङो हाल एवग्रोनांगौ आरो जेरै खारायनाय बुङो बेफोरखौ खारायखांनानै जोङो जेरै हाल हाल एवखांनायनि उनाव बेखौ आरामसे जेरेबा फुनाय एबा बेयो ज' ज' जायाथों होननानै जों आरामसे मोनसे जे मोनसे हा हाल जेनेबा मोसौजो हेवबा जेरै जोङो मैदो आरामसे खो नानै लाग्रोनांगोन नोंथां बे हाखौ जाहाथे जोङो फुनाय एबा खौ बख' उम बे खोथियाखौ जों फुनायाव एबा जाहाथे खस्थ' मोनाथो होननानै जों आरामसे मैजों हा माबा ओ जेनेबा बोनानै साफा माबानानै फोबा गोरा जाया आरो खोथिया ज' ज' जाया नोंथां बेनि बेनि उनाव जोंबो नों थाङा जेरै फोराय फोमायलांदों बेबायदि दिनो जोंनिहिंजाय बो आइजो माहारिया बांसिन खोथिया फुनाय जायो एबा आइजो माहारिया बांसिन उम माइखौ गायनाय जायो नालाय नोंथां बि दिनो जोंनिथिंबो ज' ज' ज' ज' सिख्ला बुरि बे थ' ज'-ज' लोगो नांनानै जोंनो आयजो माहारियानो फुरुयो आइजो माहारियानो गायनाय जायो नोंथां जेरै उम आबाद मावनायनि बुंब्लाथ' ओम दानि जुगाव नोंथां ओं जेरै नों आबाद ओम गोदोनि जुग आरो दानि जुगनि आबाद मावनायनि या एसेबाबो फाराग दोङो नङा होमबा नोंथां जेरै फाराग हो जेरै फाराग होनब्ला गोदोनिया बोरैमोन गोदोनिया जोङो आवगाय माव माइ आवगाय मावखानाय उम आवगाय मावखा खौ जोङो बिधाननि थाखाय दोननाय जायोमोन दानियाथ' जों नोंथां दकान एबा गला एबा जों नाथसारिआव मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदिनो गायनायनि बेलायाव होनब्लाबो जोङो खोथिया फोनो थाखाय खोथिया थो होनो थाखाय जों हालुवा जेरै बेजों हेवनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां दानि दानि जुगावथ' जोंनिया ओ बैगानिकआ दिहुननाय एबा टेक्टर जेरै बुङो बि दों मिसिन एबा टेक्टरजोंसो जोङो हालेवनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो गायनाय दिनावबो जों गोदो आइजो माहारिया ज' ज' सेंग्रा जेरै सेंग्राफोरा खोथिया फुबोला रानो सिख्लाफोर बुरिफोर गायोमोन फुयोमोन जेरै सावरि जालाय लायोमोन दानि जुगाव सावरि जानायफोरखौ बांसिनानो नुनो मोना नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव आरो जोंहा बैगानिकआ दिहुननाय टेक्टरजोंनो बा एबा मिस सिनजोंनो माइ दिहुननाय माइ गायनाय दिहुननाय नुनो मोनबावबाय नङा होमबा नोंथां बिदिनो जा जों गायनानै दोननाय फिथाइखौ फल जेखौ जों गायनानै मोननाय फिथाइखौ न'आव लाबोनो थाखाय जोङो आबै आबौ मोना ज' ज' आगला गोदोनि दिनाव सावरि जालायनानै हायोमोन दानि दिनावथ' नोंथां मि मिसिंजोंनो बे ओ बे फिथाइ एबा बे माइखौ न'आव लाबोनो थाखाय मिसिंजोंनो हानायबो नुनो मोनो नंङा होनबा नोंथां थिख बे नो बे फिथाइखौ दुलियाव एबा न'आव दोनथुमनो थाखाय मोनसे ज' दखर जायगायाव दोनथुमनो थाखाय जोङो बेखौ मा मारा होनांगौ नङा होनबा नोंथां मारा होनायनि दिनावबो बुङोब्ला मारा होनायनि बेलायावबो गोदो आबौ मोना सोरांबानो एबा मोना बासि एब्ला सोरांस्लाब मोननि फुंजा फुं जानो मोसौजों मारा हैयोमोन नङा होमबा नोंथां दानि दिनावथ' दानि दिनावथ' जोंनिया ट्रेक्टर जो बो मारा होनाय नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो गोदोनि आरो दानि माइ एबा आबाद खालामनायाव बुहुद फाराग नुनो मोनो आरोना नोंथां नोंसोरनि ओनसोलजों बांसिन माइ आबादानो खालामो नामा नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावथ' दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा बिदिनो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव गोबां सुबुङानो गामि ओनसोलाव बिदिनो गावबा गाव जाय जेसे हा दं बेसेबांखौ माइनि आबाद मावो आरो आरो माइ माइ नङाबाथ' जोङो ओंखामखौ मोनजाया नालाय बेनि ओंखायनो माइआ जोंनि नि थाखाय जोबोद गोनांथार माइ आबाद मावनाया बेनिखायनो गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावनानै गावनि जिउखौ खुंलाङो आरो जेनेबा जानायाव औ औ बिदिनो माइनि अनगायैबो गोबां आबाद दं जेरै माइ खौ जोङो गायखांनानै हा थांनानै हाखांनाय लोगो लोगोनो जोङो बे हाखौ मोजाङै एवनानै जोङो बेसर फोनाय जायो नङा हो बा औ बे बेसरखौ फोनानै जोङो थाव मोननाय जायो आरो बिनि उनाव लोगोसे बिनो जोङो मटरबो फोनाय होनाय जायो बिदि बिदिनो गोबां ओ औ गोबां बिदिनो आबाद मावनाय जायो आरो आरो दाथ' दैज्लाङाव जोङो फटल थास' आरो बिदिनो। जिंखााललेस्राक कक्रेल आरो खुमब्रा बेफोरखौ जोङो गायनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मैगंफोरखौ गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जेरै नों आगोलायसो बुंनाय जेरै पथल जिंखा जोंनिथिंबो थिग बेबायदि दैलां बोथोराव जोङो जा आबाद जांनि आदार एबा जा आबाद जोङो जेरै माइ गुबैयैनो माइखौनो गायग्रोनाय जायो। बेनि उनावसो जों जोंनि जोंनि ओनसोलनिगायैबो मेसें बोथोराव जेरै थिग बिदिनोबोथोर लाना बोथोर जों निबो बिदि बिदिनो सोरबा सोरबि सोरबा सोरबि बिदि थिग बिदि बेदिनो मेसें बोथोरावबो खायसे खायसे बरा माइ मि नोंथां।
औ नंगौ नोंथां दा मैगंनि बेलायाव थास'खौ माबोरै हाय गायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ नोंथां थास'नि थास'खौ माबोरै गायो होनबोला नोंथां जेरै जोङो थास'खौ थास' बेदर एबा। एा ख' बुंनाय। नोंथां बेखौ दथुमनानै जोङो। बेखौ मोनसे गोरान हा एबा बुरि हायाव जों बेखौ ओम बे ओमखौ हाल एवना लानानै जेरै आलि एबा बिथा बुंनाय जायो बे बिथाबाव बेखौ थुख्रासे थुख्रासे खरब होनांगौ नोंथां बेनि उनाव बेखौ आलि जेरै आलि बायदि गोजौ बरायनानै जेरै जों मेसें बोथोराव बानाय ओ जेरै मेसें बोथोराव गायनाय जोङो ओ जेरै ओ बेसरखौ बेसर खौ ना खांनानै जेरै साबा बुंनाय जाया होमबा नोंथां बे बेसर सा एबा साबाखौ दोनथुमनानै एबा नहलि जों मावनाय आबाद जेरै आबादनि गेजेराव जों माइ होनब्ला बे माइनि जिगाब एबा नाराखौ हानानै दोन्थुमब्ला बे जेरै जोंनि थास' गायनायनि बिथाब एबा आलि सायाव बेफोरखौ होनांगौ नों थां। बेनि उनाव बियो खिलियो नोंथां। औ
आथ' दा थास'आ गोबां ओ नामदों नङा होमबा नोंथां ओ नोंथाङा बे थास'फोरनि नामखौ मिथिगौ नामा?
औ जेरै जोंनिखिं माइब्रा आरो आसु दाल दानि दिनाव माइब ब्रा आरु आसुखो गायनाय बांसिन नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओनसोल थिं नोंसोरनि ओनसोलखिं बेलेग आयदा एबा बेलेग रोखोमै गायनाय जायो नामा? नों थां
औ नोंथां ओ दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो एखे रोखोमैनो बिदिनो। गायनाय जायो आरो ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय ओ जोङो जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे।